औ मा खामदों? हा
दं दं नै ओरैनो जिरायनानै।
अ
नोंथाङालाय‌ माथो खामदों?
आंबो नै ओरैनो दङ।
अ
सान्दुं गैयैखाय आरामसे बार जागासिनो थान्दानो।
अ
ओमफ्राय खबरा मोजां ना?
खबरालाय मोजाङानो गेजेरावनो दं मोजां गाज्रि।
अ आंनाबो दा मोजाङानो एसे खामानि गै थ'यिखाय एसे आराम थानो मोजां मोनदों आरो।
औ
ओमफ्राय अबावबाफोर गायनाय फुनाया ओं जोब्बाय जोबनाया बिदिनो दाख्लैनो जोबदों आरो। हायाबो बांद्राय गैखाया नालाय बिदिनो साननैयावनो फोजोबबाय आरो जोंना।
औ औ
ओ
नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो नागिरदोंमोन?
हो?
नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो नागिरदोंमोन?
आं इखौनो बुंनायदों आरो मा खामानिफोर जोबबायबा अबेबा बेरायनो सानदों नामा नोंखौ बिदि सोंहरदोंनो नागिरदोंमोन आरो आं।
साननायाथ' आं थांनो सानदोंमोन क'क्राझाराव नोंथाङा थांफागोन नामा?
थांनायालाय आंबो बेरायनो लुबैदोंमोन आरो ओमफ्रायो दा माइ गायनायखाय सोलाबथ'वाखैमोन आरो दा इ र' बिदिनो कलफोराबो खुलिगोन ना मा खुलिनाया माला जागोनथाय बे खुलिबाथ' थांनो मोननाय नङा। बे खुलिनायनि सिगांनो थांनो सानदोंमोन आरो बिदिनो बेरायहैनो सानदोंमोन। दा एसे बेरायनायाव रांनिबो गोनांथि जायोना। बेनिखायनो मा खालामनो मा मानो सानगासिनो आं दा उम
थाङोबा माने ओंखारफानो
ओम अ बे हारसिंबाबो थांनो बालायलाङोना बे सासे लोगो थाफाबा बिदिनो मोजां इन्टारेस्ट जायो आरो
औ औ
ओमफ्राय मारकसा मोनासैमोनलाय
ओंख्रियालाय ओंख्रिखौथ' बुंनो हाथ'वलै आं ओंखामखौनो जानाय जायाखै आरोना
औ औ माने माने खामानि मावदोंमोन नालाय ओंखायनो ओंखाम जानाय जाथयाखै आरोना
उम बिदि खामानि मावबाय जानोबो सोलाबा आरो टाइमाबो मोनलाना खामानि मावबा उ ओमफ्राय नोंसिनिथिंलाय बोथोरालाय माबायदि जाना दं दालाय?
नोसोरनिथिंलाय बोथोरालाय माबायदि जान दं? बोथोराथ' जोबोद गरमलै
औ
मा होननो आरोना बिराद गरम जाना दं आरो दा अखाबो गैया, नों- नोंसिनिथिं अखा हादों नामा?
जोंखायजाय दिनैथ' अखा हायाखै मैया हराव सा हादोंमोन ओमफ्राय दा सान्दुंबो गै थ' आरो बिदिनो बार खोलो खोलो बारगासिनो एसे थान्दानो सान्दुंङाबो एसे खम जादों दिनै नङाबा मालाबाथ' सान्दुंङा थिं थिं आरो दसेखौनो थानो हाया। आरो माब्लाबा अखा हानानै एसे थान्दा मोनलायलाङो आरो।
ओमफ्राय दिनै अखाबो गैया सान्दुंबो गैया एसे बार खोलो खोलो थान्दा जादों आरो
जोंनि थिंजाय एखदमबारे सान्दुङानो गरमथार जोबोद गरम मा खालामनो? मा मानो थानो जालायलायदों आर ना।
बिदिनो जायो सा मा खालामनो मा मानो। माबाफोर जानो लुगैबाबो एसे गरमद्राय माद्राय मोन्नाय
औ औ नोंसिनिखै ओमफाय गायनाय फुनायफोरा बोरै गायनाय फुनायफोरा बोरै जागासिनो दं।
जोंनिखैजाय दा माखासे ना जोबबावबायानो ओमफ्राय माखासे बिदिनो गायगासिनो आरो गावब गाव बेयाव मारा होनानै हालौवनानै गायगासिनो मानेश्रसप्तासेसो थानानै जोबसिगोन खोमा जोंनि खैजायबो गायनायफोरा।
औ औ जोंनिखिजाय नै दासो गायनाय फुनायफोरा दाम दाम दुम जागासिनो। औ हाजिराफोरखौनो मोनलाया माथो।
हाजिराफोरखौनो मोनलायाथ' आरो आदा आरो बिदिनो गिबि गायबा आरो सबसे लास गायबासो मोनो नालाय आरो गेजेर मोन्नो नागिरा
औ दा जोंनिखिजाय गाय गाय गायफुनाय जाथारदोंना ओंखायनो मोनाखै आरोना।
ओं बिदि गायफुनायावनो मोननो थाङा हाजिराखौ बिदिखायनो एसे गोबाव लायो आरो
औ औ।
उम नोंथां मोननिथिंलाइ मा मा
मा मा फिथाइ सामथाय मोनो? जोंनिथिंजाय फिथाइ सामथाइ मोन्नायाथ' आनारस मोनो। बेनिफ्राय दा खान्थाल थाइजौ बायदिसिना लेरख'फोर मोनो आरोना।
औ।
उम
उहम
नोंथां मोननिखैलाय
जोंखैजायबो बिदिनो थाइजौ खान्थाल ओमफ्रायो खिजुर
जौ
उम बिदिनो लिसु बिदि मोनजोबो आरो लेरख' माने मोनफ्रामजोबोआनो होनजायो एदिनो आफेपल आंगुरनि अनगायै ओमफ्राय नोंथांमोननि न'आवलाय मा मा फिथाइ सामथाइ दं।
जोंनियावथ' फिथाइ होनबा खान्थाल दं। थाइजौ दं लिसु दं लिसुआथ' दा गैला फिथाइया जोबबाय आरो लेरख' दं आरोना। औ औ थाइजौ खान्थालफोरानो थाखायो सबनावबो थानायालाय।
औ थाखायो थानायालाय आजिखालि गासिबो गायग्रायानो जाजोब्बाय गामियारि ओनसोलाव।
औ औ।
उम।
हा बोथोराबो दसेनो थान्दा दसेनो गरम जाबाय थायो दसेनो बेनो दलद सुग गैथारा। ओमफ्राय गेमफोर गेलेयाखै नामा नोंथाङालाय?
गेमखौथ' गेलेदोंमोन दहाय दसे गेलेदोंमोन गेलेनाया माथो मबाइलफोरानो जालायलांला।
गैलालै आंनाबो बिदिनो जाबाय मबाइल गाज्रि मबाइलानो एसे लिक जायो मलााबा गुदुं जायो मालाबा नेट नाङा जायो बिदिनो आरो गेम गेलेनाय समाव बिदि माबाफोर जाना होबाथाय बिराद रागा जोङो ना? खर'खौनो गुदुं मोनजोबो। आरो गेमाबो सिगांनि बायदि इन्ट्रेस जालाबा सिगाङ एसे एन्ट्रेस्ट मोजां जायोमोन बिनो लोगोफोरजों ज' ज' जाजाय इन्ट्रेस्नि गेलेनो मोजां मोनोमोन।
आरो आरो दा लोगोफोरानो माने गावबागाव खामानिफोराव बेस्थ' थाजोबनाय जाहैबाय।
औ गैला बिदिनो
सम होलायनो हाला आरोना लोगोफोरजोंबो लोगोफोराबो जोंबो होलायनो हाला गाव वाव गाव गाव गावबागाव मालाय थांखियाव दंजोबो फरायनायफोराव सोरबा सोरबा फरायनायफोरखौ दोन्थ'नानै बिजनेसफोर मावदों। इदियावनो थाङो थोआ आरोना।
औ बिदिनो मानसिफोरा लोगोफोरा गैला गावस्राजोब्बाय आरो गा इ्कुलनिफ्राय बार गबबाय नालाय बिनिफ्रायनो जेरावबो लोगो मोनलायनोबो थांला आरो गेमफोर गेलेनोबो इदिनो समाबो गैलाय लांला। गावबा गाव खामानिया बेस्थ' जाबाय आरो इसेबाबो आरो गेमफोराबो सिगांनि बाददि इन्ट्रेस्बो जालाबा एसे बरिंसो जालांग्रा जाजोब्बाय।
आरो लोगोफोराबो गैला जाहैबायना ओंखायनो एसे बरिं मोनो आरोना नोंथां नोंथांमोना बेसेबांसो बुरजा माइ गायदों बायदि?
जोंना बांद्राय बुरजा गैयालै बिदिनो बिगानै बिगाथामसो जागोन खोमालां। आंबो बांद्राय मोनथिलायलाङा।
गोरान खेथि मावगोन ना मावाखै नोंथांमोना?
जोंखैजाय ओरैजाय गोरान खेथिखौथ' मावायानो होनजायो। ओमफ्राय माइखौल' बांसिन गायो आरो ओमफ्राय इदिनो मैगं-थाइगं गायो आरो इदिनो ओ सबाय बिमा खुन्दुलि इदि बायदिसिना एसे मैगं थाइगं गायलाबायो आरो। ओमफ्राय हा गोरान खेथिमोन
नोंसिनि न'आव गयफोर दंना गैया गयफोर?
जोंनियाव गय बागान दङ दंनायालाय ओमफाय गय बागान नारें बागान बिदिनो दं आरो।
ओम नोंथांमोनथिंलाय?
जोंनि फिसायबो दं दंनाया गय बागान दं नारें बागान दं बेनो एखे नोंथां।
औ।
आरो बादाम बागान दं दंनायालाय।
औ।
जोंहानो गायदों गायनायखौ बादाम खौलाय।
औ इदि खाजु बादाम आरोना खाजु बादां फिफां। बिदिनो गायखाबा मोजां आरो गावबागाव लकेल ओरैनो मुलि होआलासि बिदिनो लकेल जानो मोजां जायो आरो मुलि होवाबा एसे बेमारफोराबो जानो नागिरा आरो।
औ औ नोंथां।
ओमफाय नोंथांमालाय फिथाइ सामथाइफोर जायाखै नामा ओइयाव आमथिसुवाफोराव?
आंथ'। आमथिखुवाखौ मोनजा फैदिया आंबो गोजानावसो थाहैयो जाहैबाय।
औ। आरो मबेबा गोजानाव इदिनो फरायनोफोर खामानिफोर मावनो थाङोबा इदिनो मोनसे जाहैबाय बिदिनो।
मोनजानायालाय नै मो मोनजानायालाय नै खान्थाल थाइजौफोर जागासिनो दं आरोना फिथाइ सामथाइखौ आनारसफोरखौ। दा आनारस था खान्थाल थाइजौनि सिजेन ना?
औ दा बेनिनो सिजोन जाबाय आरो ओं। बिदि मोनजानाय समावनो जाखानांगौलै दे ओ उनावबा मोनजागोन ना मोनजाया आसा खम जायो नालाय दानो जा मोनजायो इखौनो जाखानांगौ। आरो बिदि लकेलखौ जाखायाबा मुलि होनायखौबो बांद्राय जाजायाना। बायनायफोरखौबो एसे मुलि होनाय जायो एसे उम
मुलि मुलि होनायफोरखौ जाबा एसे बेरामफोर जानो नागिरो नालाय।
ओं
ओंखायनो दा बोथोरनि फिथाइखौ बोथोरावनो जाखानांगौ आरोना नोंथां। नङाबा उनाव मोनजानो नायगिराना।
अ बे बोथोर सो ओ बोथोरनि समाव गावबा गाव बोथोराव गावबा गावनि फिथाइ सामथाइखौ जा खायाबा उनाव बेलेग बोथोराव इदि फिथाइ सामथाइखौ मोनजाया जालायबायना
उम नोंथाङालाय नोंथाङालाय मा फिथाइखौ बांसिन जानो मोजां मोनो?
जोङो ओरैजाय थाइजौ आरो खान्थालिखौ जों बिराद बांसिन जायो आरो बिदिनो बेलेग फिथाइ सामथाइफोरखौथ' बांद्राय बुरजा मोन थाङा नालाय इदिनो आनारसफोरखौथ' माने बुरजा मोनो थाङा नालाय जोङो गामिनि फंबाइजों आंजों इदिनो सामफ्रामबोआनो होनजायो आरो थाइजौ खान्थाल जानाया। गोसोबानो खान्थाल जायो आरो खान्थाल जाबाथाय ओरैजाय बानलु ओ बानलु दे ओइ बानलु गोरान देग्लिनानै ओमफ्रायो। एसे थुला नारेंखौ सेबनानै बानलुजों संख्रिजों लगायनानै। खान्थालजों सोमना जाबाथाय जा गोथाव जायो आरो। जोङो बिदि हो
बिदिनो जायो आरोना नोंसोर ओमबा
औ जों इदिनो जाबाय थायो आरो सामफ्रामबोआनो होनजायो जोङो मालाबा खामानि थाबोल' सोलाबा होनजायो।
औ आं बिदि जाफेरनायालाय जाफेरनाया खै आरोना इदिनो संख्रि लानानै बानलु थाइसे लानानै माने बानलुखौ देनानै जाफेरनायाखै आरोना। माया खान्थालजों इदिनो संख्रि लानानै जानायालाय जाबाय आरोना नोंथां।
ओ
आंबो आंबो होनबा बिदि खालामना जानाय नायनांसिगोन र'
उम जानाय आरो बिदिबा गोथाव जायोना एसे रस गोनां बायदि मोनजायो आरो उदैयाव बिदि गेसफोरबो जानो नागिरा बिदिनो उदै सानो फोननो नागोरा मोजां जायो उदैया साफा जायो।
अ
दे ओमबा नोंथां समाबो जाबाय आंबो एसे खामानि दंमोन।
औ औ दे ओमबा ना नोंथां नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोन
औ दे आंबो गोजोन मोनबाय नोंथां।